अ नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
गिबि गिबियावनो ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम हग्रोनाय थाबाय।
औ औ औ
औ अ नोंथां दा जों सावरायनो लादों। आ जिथु जोंनि आ लाइमोनफोरनि बागै एसे सावरायलायनोसै नङा होमबा नोंथां औ ओ दा जोंहा बे लाइमोन समाव बे समाव जों मा मा मावना लाग्रोनाया मोजां? मा मा बोरै थानाया मोजां? बेनि बागै एसे सानैजों राव राय सावरायदिनि नङा होमबा। औ दा जोंनि लाइमोन समाव जों ओ गिबियावनो सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ लाग्रोनाया मोजां नङा होमबा। सोलोंथाइ औ सोलोंथाइ लागिनायानो मोजां ओ बेनिफ्राय गावनि माबे मोजां माबे गाज्रि बेखौ गावनि सायावसो थागोन नङा होमबा
औन औ
रायलायलां दि लाइमोनफोरनि बागै गिबियावनो जोंहा सोलोंथाइ नांग्रोगोन मोजां सोलोंथाइ जानांग जाग्रोनांगोन नङा होमबा इ आखौ लाइमोन बुङोबा
औ औ
ओ लाइमोन बुङोबा जोंहा ओह जेरै जिबा बोसोनिफ्राय जिदाइन एबा नैजिसिम जों बेखौ ओ लाइमोन महरै बनायना लानो हायो नङा होमबा बे समावनो नोंथाङा मोजां सोलोंथाइ मोजां गियान मोजां आखल बेफोर बेफोरखौ ओह नोंनि सायाव सायख'ना लाग्रोनाया मोजां जिहते गाज्रि लामाजों जोङो थाङाबालासिनो गावनि मोजांनि थाखाय मोजां गावनि थांखिनि थाखाय गाव नोजोरखौ गावनांगोन नङा होमबा
औ औ नंगौ
ओ बै समावनो जुदि नोंथाङा माबे मोजां माबे गाज्रि बेखौ सायख'नानै लानो हायाब्ला नों गाव उनाव माबा मोनसे भबिसत उन दाहा जाहैनो हागौ बेनिखायनो बे लाइमोन समावनो जों गासैबो गासैखौबो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन मोजां गियान लानांगोन मोजां आखल सिखायनांगोन जोङो बेनि उनाव नों ओ गावनि गावनि थांखिसिम नोङो थांनो हानायनि माबा मोनसे थांना थानायनि राहा माबा मोनसेबाबो नोङो बे लाइमोन समावनो खालामना लाग्रो हानांगोन नङा होमबा नोंथां औ बे समावनो जुदि नोंथाङा बेफोरखौ ओ आन्दाज होआलाबसिनो नोजोर होआबालासिनो नोंथाङा जुदि बहाबा बेरायग्लांनाय बहाबा जादलाहैनाय बहाबा सोरजोंबा गाज्रि लोगोफोर फोरजों लोगो जानाय
औ औ
मोजां खोथा रायलायआव सन्देरहैनाय बेफोराव जुदि नोंथाङा जुदि थायो थायोबा नोंथांनि बे लाइमोन सम लाइफआ नोंथांनि गाज्रि महर लाबोनो हागौ आरो उनाव बेखायनो आं खौ बुंनो सानदों नोंथाङा बेनि बे बेसेन गोसा लाइमोन समाव नोंथाङा जुदि गावनि मोजां गाव गसंथा थानो हानायनि थाखाय माबा मोनसेबाबो राहा लानांगौ आरो बे समाव
औ औ नंगौ
औ ओ बिदिनो गोबां ओ गाज्रि गाज्रि ओ बायदिसिना मानसि थायो नङा होमबा बेनिफ्राय नोंथाङा ओ जानगाराव थानो रोंनांगोन आरो नोंथाङा सिनायनो रोंनांगोन बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ नोंथाङा सायख'ना लानो रोंनांगोन बे गासिबो नोंथांनि सायावसो थागोन नङा होमबा ओ बेखौथ' आरो गुबुना जेबो माबानानै खालामनो हानाय नङा ओ बेनि लोगोसे गावनि बिमा बिफा गावनि बिमा बिफायाबो नोजोर लाखिनांगोन आरो बिमा बिफानि बोसोन बायदि नोंथाङाबो ओ लाइमोन बेसेन गोसा समखौ नोंथाङा ओरैनो थांगार होआ बालासिनो नोंथाङा मोजां थांखियाव ओ नोजोर लानानै नोंथाङा गावनांगोन अब्लासो जोंहा ओ नोंनि थांना थानो हानाय एबा नोंनि मोजांनि थाखाय एबा नोंखौ बाख्नायजाथावनि थाखाय नोंथाङा उनाव माबा मोनसेबाबो बयजोंबो नोंथाङा सिनायजाहैगोन नङा होमबा औ। बेनिखायनो ओ आं नोंथांनाव माने फंनैसो सोंगोन बे लाइमोन बैसो समाव बे लाइमोन बैसो समाव जों बबे बबे लाइमोन समाव जेनेबा जोङो माबोरै गाज्रि जालांनो हायो आरो माबोरै मोजां जालांनो हायो नोंथां बेनि बागै नोंथाङा एसे गुसुङै आंनो फोरमायहरनो हागोन ना
नोंथां बुंनाया थारैनो सै लाइमोन बैसोआव जोंनि बांसिन मानसि सुबुंफोरा मानसिया डेनजार गोसोनि गोसोखौ हमथानो हायि जायो बे समाव लाइमोन बैसोआव जेब्ला गोसोखौ हमथानो हाया बे मानसिया खैफोद गोनां आरो गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय बेहा ओम जेबो हेंथा मोननाय जायो बे लायमोन मोनसे समाव जे जोंहा गियान आरजिना लानाय गावनि सोलोंथाइ बैफोरखौ जोंङो थांखिखौ लानो थाखाय जोंहा गोसो हमथानो हानाय बा सहायनो हानाय बैफोर जोंङो गोसोआव बे थानांगोन जों बे लाइमोन समाव सेंग्रा सिख्ला समा जोबोद डेन्जार जायो आरो माने गोसोखौ हमथानो हायो बे समाव जेब्ला हमथानो हाया बिसोर सेंग्रा सिख्लाफोरा गावनि लाइफनि थांखियाव सौहैनो थाखाय जोबोद हेंथा मोनो बे सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोन समाव सेंग्रा सिख्लाया जेरै इन्टारनेट मबाइल बायदियाव बांसिन गफबनानै थायो जानाय लोंनाय बैफोराव बांसिन गफबना थायो बैफोर जाहोननि थाखाय जोंनि लाइमोन बैसो सेंग्रा सिख्ला समा ओरैनो माने समा बाबेन लांङो बेनि थाखाय जोंङो गाज्रि लामाजों थांनाय बा गावनि थांखिसिम सहैनायाव हेंथा खोथा मोनो खस्थ मोनो ओ सौहैनो थाखाय थांखिसिम बिसोरो ओ जाफुंहोनायाव आद्रि जायो बा जाफुंहोनो हायैखौ जों मोननो हायो आरो बेनि थाखायनो जों लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बैसोआव बैफोर जे गाज्रि लामाजों थांनायखौ जों थांगोनखौ मिथिखानानै बे गाज्रि लामाखौ जे गाव नोजोर होनानै गावखौ सामलायनांगौ गोसो हमथानो हानाया मोनसे गावनि गिदिर बिबान बेखौ जोंनि लाइमोन बैसोआव मावफुंनानै लानांगौ आरो
खोब मोजां नोंथांनिफ्रायबो आं बे खिनिखौ मिथिनानै मोननानै गोजोननाय मोन्दों नोंथांनि बुंनाय गासिबो बाथ्रा फोरानो नांगौ ओ मानिजाथाव एबा गनायजाथाव नोंथांनि बुंनायफोरा गासिबो
औ
नंगौ जों माने बे जों लाइमोननि बागै सानैजों सावरायदों नंङा
औ औ औ
औ बे नंगौ नोंथांनि बुंनाया जोंङो बे लाइमोन बैसो समाव ओ जोबोद डेन्जार खाथ्रा जायो। बबे मोजां बबे गाज्रि मानो बे समाव गाव मिथिनानै मोना नाथाय थिना लानांगौबा एसे गोनांथि। साद मानो होनोबा गासै नोंगौ नोंनि ओ मोजांनि थाखायथ रावबो एख' माबा खालामखाया दानि जुगाव माने बांसिनानो गाज्रियैसो। ओ नोंथांखौ लांनो सानो बेनि थाखाय नोंथाङा बेखौबो मानो नोङो औ नोजोर लाखिनांगोन आरो मिथिनानै मोन ओ आं ओ माबेयाव आगान होदों मोजाङाव एबा गाज्रियाव बे खौबो नोंथाङा नोंनि मेगनजों नायनो रोंनांगोन आरो।
औ
औ बे समावनो नोंथाङा गावनि गियानखौ जुदि ओ आरजिनो रोङाबा बे समाव नोंथाङा निस्सय उनाव माबा मोनसेबाबो माने आ फस्थायहैनाय बाय दि जाहैगोन नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां।
बेखायनो आं बुङो गा सै ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो आं बिदिनो बुंनो सानो माने जोंना दा इन्टारनेट जुग जादों नालाय बांसिन ओ बिदिनो म बाइल बायदिसिना इन्टारनेटफोरजोंनो जोंहा बांसिन समखौ थांगारहोगा सिनो दं बिजाब ओ बिजाब फोर बाय दिनो जोंहा समखौनो माने दान्दिसेबो ओ गोसो जयै जालांदों।
औ
ओमफ्राय जोंहा गोनांथियाथ' बिजाबजोंसो जानांगौ बिजाब गियान सोरनिबा मोजां खोथा सावरायनायाव जोङो खोनासंनांगोन आरो बिनिफ्रायबो जों गियान खौ लानांगोन। सोरनिबा मोजां ओ गियान बिबुंथि होनायफोरखौ नाथाय जोङो गासैबो ओ बिदिखौ जुदि बिनिफ्राय गोजानाव थाना जुदि बांसिन मबाइल बायदिसिना सोरजोंबा जानाय लोंनाय बेरायनाय बेफोराव सम थांगारहोआबालासिनो नोंथाङा जुदि
औ औ
औ बिनो सम थांगार होआबालासि माने नोंथाङा मोजां गावनि थाखाय सम गावनिनो बेसेन गोसा समखौ जुदि सोलों फिथाया जुदि गारोब्ला आं बेखौ माने साबसिन मोजां मोनो आरो औ
दा जों लाइमोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लायावदि जोङो ओ लेखा बिजाब बायदिनि अनगायैबो जों ओ लाइमोन बैसोआव जे गियानखौ सोलोंनो हायो बिजाबनि अनगायै जों सोलोंना लानो हायो नामा नोंथाङा बेनि बागै ओ एसे मिथिनाय बुंनो हा हायो नामा जे बिजाबनि अनगायै जों गियानखौ मोननो हायो
हा हागोन आं नोंथांनिसिम बेखौ बुसुनो फोरमायहरगोन हागोन जोङो मा नो होमबा जों बिजाबनि अनगायै खौ जोङो गोबां माने गियान सोलोंथाइ मोननो हायो मानो होनोब्ला जोंहा ओ हारिमु दङ बर'नि हारिमु बेफोरावबो जोङो बेजोंबो जों खारलांनो हायो मोजां ओ बोसोन लालांनो हायो बिदिनो ओ‌ मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय ओ एक्टिं बायदिसिनाफोरावबो जोङो माने मोजां जालांनो हायो आरो औ बेखिनिखौनो आं बुंबाय नोंथां ओ दा जों जिथु लाइमोन समनि बागै रायलायदोंमोन नङा होमबा नोंथां दा सानैजों सावरायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ नोंथांनिसिमबो ओ आं रोजा रोजा साबायखर बावाहरबाय नोंथांनिफ्रायबो आं गियानखौ मोनबाय बेनिखायनो जोंनि बे रायलायनायखौ बेखिनियावनो आं दोनथ'नो सानबाय नोंथां औ